औ- औ खोनादों नोंथांजों आङो जानाय- लोंनाय बा बर'नि मैगंफोरनि रायलायनोसो
औ -औ औ जागोन। अब्ला जों दायो गिबियाव जेनेबा माखौ रायलायग्रोनो?
औ आङो अनला ओंख्रिनि बागै बुंनो सानदों।
औ। दे‌ अब्ला नोंथाङा मा रोखोमै आरो मा माजों जायोब्ला अनला ओंख्रि थावनाया बांसिन जायो। फोरमाय लांदो।
औ फोरमायनि अनला ओंख्रि सं-संनो थाखाय गिबियाव माइरंखौ दैयाव सोमनानै दसे दोननांगौ जायो। बेनि उनाव गुबुन मोनसे आइजेंआव बोखांनानै दोनो। बिनि दैखौ सर'नो थाखाय बेनि उनाव बे माइरंखौनो दिंखियाव बा उवालाव बा दाना ओ ग्राइन्डार बिदि ओंखारदों बेफोराव देनाय जायो। आरो बेनि उनाव बे माइरंखौ ओ सारायाव दै ग्लब ग्लब फुदुंनाय दैयाव ओ सारनानै होनांगौ। आरो बेजों ओ ना ओ बेदर दाउ बेदर बा ओ मुला खुथि बेफोरखौ होजायो आरो औवा गाजा ओमफाय औवा मेवाइ बाय बिदिबो होनानै जायो ना होन बे दर होनो थाखाय बेदरखौ गिबियाव ओ एफ्रामनानै लानांगौ बेखौ एवफ्राम खांनानै बे अनला संनाय गोदौनायाव होनांगौ बेनि उनाव आरो अनलाखौ बेदर होनायनि सिगां ओ सागंजों सोनानै लानांगौ गिबियावनो। जाथे बे अनलाया लाथा खाया। बिनि थाखाय बेनि उनावसो बेदरखौ होनांगौ। बेदरखौ होखांनानै दसे थानानै मैगंखौ खांबानो जाबाय आरो ना होनो थाखायबो बि दिनो सेम प्रसेस। नाखौ एवफ्रामनानै लानांगौ इनि उनाव बेयाव अनलायाव होनांगौ आरो।
आरो नोंथाङा सानो नामा अनला ओंख्रि संनायाव जे खारै बाहायथिया जोबोद गोनांथार?
औ नंगौ खारै बाहायो खारैजोंनो बांसिन अनला ओंख्रिखौ संनानै जानाय नुयो। बे खारैखौ थालिरनि फस्ला बेखौ ओ फिसा फिसा थुख्रायाव हानानै ओ सानदुंआव फोराननाय जायो बेनिफ्राय बे थालिरनि फस्लाया रानजोबबा बेखौ अरजों खावनानै होयो बेनि बेनिनो हांगार बा गुन्दै बेजोंनो दै सरनानै खारै जायो आरो।
खारै ओंख्रि आव अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमाय खांबाय ओ जोंनि बर' समाजाव साम'-साम' साम' ओंख्रि जानायखौथ' नोंथाङा मिथियो जानांगौ? औ साम'खौथ' मानिफ्राय मोननाय जायो आरो मा मा फर्मुला मा फारि फारि मावलांनायनि अनगायै मावलांनायनि गेजेरजों साम' ओ ओंख्रि महर मोनो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन साम' ओंख्रिखौ सबायजों जाजायो आरो सबायजों बां सिन जानाय नुनो मोनो सबाय खाला दालि बेफोरजों साम'खौ जोङो दुब्लि बा दंग' बेफोरावबो मोनो बे साम'खौ जानो थाखाय गिबियाव ओ बेनि साम'नि बिगुर ओ सायाव नांनाय गेरु बा हाब्रु बेफोरखौ साफा सुनांगौ बेनि उनाव ओ सोमनानै दोनो सानसेनि थाखाय जाहाथे बिनि ओ मोदोमाव बा साम'नि सायाव थानाय गासै मैलाया रुइनानै खारो बेनि उनाव बेखौ साफा दैजों सुस्रांफिनो आरो बेखौ ओ माबा मोनसे मना बा ओ औवानि खादा बेफोराव जांख्ल'नानै साफा खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव बेनि बे साम'आव ओ मोनसे धाखोन थायो बेखौ
औ।
एबा पिन फोरजों एरननानै बोखारनो हायो। बेनि उनाव बे साम'नि खिथुखौ खासिजों दानस'नाय जायो। बेनि उनाव एवफ्रामनानै बेखौ साफा सुनानै लाफि फिननानै एवफ्रामनानै ओ नों माबे ओंख्रियाव होनानै संनानै जानो मोजां मोनो बेयाव होबानो जायो बेनिफ्रायनो बे साम' ओंख्रि महर मोनो आरो बे साम'खौ बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव सबायजों बांसिन जानाय नुनो मोनो। सबाय आरो खाला दालि बेफोरजों बांसिन जानाय नु
औ औ अब्ला बेयाव बो खारै बाहायनायनि गोनांथि दंङना?
औ औ दङ।
बेनि उनावहाय जोंनि जोंनि बर' समाजाव ओ अनला ओंख्रिनि अनला ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
नङा होनबा बे अनला ओंख्रिखौ आरो जोंनि हाबा स हाबा-हाबा खान्थियावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बे हाब मा हाबा खान्थियाव ओ अनला ओंख्रिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो
अनला-अनला ओंख्रिखौ हाबायाव हाथासुनियाव बाहायनाय जायो। जे खैना- खौनो संनो होनानै ओ बेखौनो हाथा खुरनो होनानै होनाय जायो आरो
औ बे आ
द
बे अ हाथासुनि हाबायाव मा रोखोमनि अनला संनाय जायो जेनेबा इयाव ओ हालदै इफोरबायदि होनो मोननाया होनो मोना होननानै नोंथाङा सानोना जेनेबा हाबा हाथासुनि अनलाया गुफुर जानानै थानायखौ जों नुनो मोनबोदों बेयाव हालदै बाहायनायखौ नुनो मोना नामा
ओहो अनलायाव हालदै बाहायनाय जाखाया
जाखायाना औ औ अ बे हाथासुनि हाबायाव ओ-अनला ओंख्रि संनायाव माबाफोर नेमखान्थि बा थानायखौ नोंथाङा नुनो मोन मोनथि मोनो नामा
आं बांद्राय बिदि मिनथिया बे बिखौ संना- नै होनांगौ बेखौल' मिथिगौ आरो खैनायानो सङो
औ औ औ हाथासुनि हाबा-हाबायाव मिथिनाय बायदिब्ला अनला ओंख्रि संनायखौ जेनेबा अ जेनेबा संख्रि नांदों नाङा साखिनो मोना बेफोरबायदि होनना नेमखान्थि दं होननानै खोनानो मोननाय जायो आरोना
औ जानो हागौ
औ आंबो मोजां मिथिया खिन्थु खोनादों आरो
औ औ नंगौ
बिनि उनाव नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो दंबा सोंनो हासिगोन
ओ नारजिखौ मा बायदि सङो बुंनो हागोन ना
औ नारजि संनायखौथ' आं बारा मोजां मिथि- या खिन्थु जा इसो मिथियो आं लांगोन लांनोसै औ नार्जिखौथ' गाहाय नार्जि होनबा जोंनि बर'नि गाहाय ओंख्रि-ओंख्रि बा मेगं होननानैबो बुंनो हायो। जेनबा ओ नारजिखौ जों मोननै रोखोमै जानो हायो नारजिखफ' बो होनो आरो नारजि दोलो इफोरबायदि रोखोमनि जों ओंख्रि बानायनानै जानायखौ नुनो‌ मोनो। गाहाय नारजि ओंख्रि खौ जोङो अमा बेदर आरो लोगोसेनो अमा बेदर अमा मेजेम बायदिफोरजों जायोबा ओ नारजि ओंख्रिनि थावनाया बांसिन जायो नों बो बुंबोदों
नंगौ
अ बे नारजि ओंख्रि संनायाव संनो थाखाय जों गिबियावनो नारजिखौ नारजिनि गोनांथि जाग्रोगोन नारजिखौ गिबियावनो सोमनानै सुना लाग्रोबा ओलाग्रोनो गोनां जायो। बेनिउनावहाय खा रै खारजों ओ खारै होनानै जेनेबा नारजि होनानै एखौ रु रुबा रुनानै बा गेब्लेहोनानै लानाय जायो ओ बेनि सिगांनो बेद जा जेनबा बेदरफोर होयोब्ला बेदरफोरखौ थाव सं ख्रै बानलु मस्ला मस्लि होननानै एवना लानायखौ आं मिन्थिनामोन बेनिउनाव हाय नारजि दोलोआ जेव जेब्ला ओ गेब्लेनानै जेनेबा लाथा लाथा जागोन अब्ला इयाव नांगौ ज' खानि दै होनायखौ नुनो मोनो। गोदौ होनायनि गेजेरजों बेवहाय ओ गोदो जेब्ला गोदौगोन बेवहाय जेनेबा ओ अमा बेदर होयोब्ला अमा बेदरखौ हो होसननाय जायो। बेनिउनावहाय गोदौ ओ एसे सम गोदौ होनायनि गेजेरजों नारजि ओंख्रिखौनि महर मोनो होननानै आं एसे मिथियो आरोना।
नंगौ नंगौ
नोंसिनजायनिबो एसे नारजि ओंख्रि संनायनि ओ नेमखान्थिफोरखौ खिथालांदो दे।
नारजि ओंख्रिखौबो जोंनि जाबो बेफोरबायदिनो संनाय जायो। गिबियाव नारजि बिलाइखौ बिलाइ गोरानखौ नारजिनि दैयाव सोमनानै दोनो बेनिउनाव दसे रुयहोनानै बेखौ थुख्रा फिसा फिसा थुख्रा खामजायो बा खामाबाबो जायो। ओ बेनिउनाव ओ बेदर होनो गोसोबा बेदरफोर होजायो अमा बेदर बा बयलार दाउ बिदि होनानै जाजायो
औ
बे थिगबायदिनो ओ नोंथाङा जेरै बुंबाय बेदरखौ एवफ्रामनानै लानानै होयो जोंनाबो बि बिदिनो होयो आरो जे जाहाथे ओ नारजि बिलाइ बा मैगंआ ओ था जायो बेनि थाखाय ओ सागं सानानै होयो आरो
औ सागं साहा औ औ अब्ला सागं सागंखौ नोंथाङा ओ मानि गेजेरजों बानायनाय जायो सागंखौ
जोंथ' जोंनि ओनसो लावथ' औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो।
औ औ अब्ला गाहाय सागं बानायनाया औवानि गेजेरजोंनो बानायनाय जायो आरोना बेयाव जेनेबा फारफ्रोमथिं मोनब्रैआसि थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ औ बिदिब्ला औ जोंनि रायलायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा? औ